औ औ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ। अ खोनादोंना नोंथां? हेलौ। औ खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ।
हेलौ। अ खोनादोंना नोंथां? हेलौ। अ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ।
हेलौ।
नोंथांनि साउन्डखौ खोनाफैयाखै आं हेलौ।
हेलौ।
खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ। हेलौ।
हेलौ नोंथां औ।
हेलौ।
अ आं नोंथां थांजों दिनै बर'नि आ बाद मावनायनि सायाव आं रावनाय रायलाय रायलायनो सानदों। नोंथांजों सावरायनो हागोन ना? औ जों ओ बर'फोराथ' आबाद मावना जाग्रा हारि ओ बर'फोरा मोननै बोथोराव आबादखौ मावो जेरै दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर। जों दैज्लां बोथोराव जोङो ओ गिबियावनो जों माइ माइ आबादखौ बांसिन मावो जोंनि बर'फोरनि स्निजिबा जौखोन्दोआनो जों आबादआरि आबादजों लोब्बा थानाय माने आबाद मावनानै जायो। बाकि जोंनि नैजिबा पारसेन्टआ सा ख्रि मावगोन सोरबा कन्ट्रेक्टार सोरबा बिदिनो बिजनेसमेन दायो जोङो दैज्लां बोथोराव जों माइ आबादखौनो गाहाय आबाद जाग्रा आदार हिसाबै बाहायनायलाय जोङो आबादखौ माइ आबादखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव दायो मावो आरो। जों दिनै आइ जों जोसा माइब्रा बाहादुर रनजित बिदि माइखौ गायो। आरो जों गिबियावनो जोङो माइखौ ओ गिबियाव जोङो खोथियाखौ जोङो फोग्रोनानै लायो। गिबियावनो माइ माइलिखौ नोङो सोमनानै साननै सानथामनि उनाव बेखौ दैखर बा फुख्रियाव सोमनानै जों बेखौ बोखांनानै लाबोनानै सानसे बा साननै दोननायनि उनाव जोङो बेखौ दुब्लियाव ओ गुलि हाखौ गुलि गुलि खालाम खांनायनि उनाव जोङो फोनाय जायो आरो नों थां बिनिफ्राय जोङो ओ बेखौ फोनायनि उनाव जोङो नैजिबा आरो थामजिबा दिननि उनाव जोङो बेखौ फुफिननानै जोङो बेखौ गायफिननाय जायो आरो। अ दायो जोंनि साइडआवहाय ओ बिदि खालामो आरो आरो नोंथांमोननि साइडआवहाय बोरैहाय ओ आथिखालाव मा मा आबादखौ मावो ओ दैज्लां बोथोराव मा मा आबादखौ मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ औ औ हागोन ओ जोंनिजोंबोथ' ओरैहाय नों बिदि बायदिसिना
औ
औ
औ खोनादों औ औ औ खोनादों नोंथां
खोनादों नोंथां
औ खोनागासिनो
औ
औ
खोनादों नों
औ बेेबादि औ - औ दा बेबादि आरोखि सिगां बिनो सुहोगोन सानथामसो दोनगोन बिनि उनाव हालौफाना दोननायहाय बेवहाय माइखौ माबाखौ गायहैगोन आरोखि फोहैगोन बिनि उनावहाय थामजि थामजिबा दिननि उनावहाय बेखौ फुफिननानै फिन खेबसेबाव हाल एवफानानै दोननाय हायावहाय गायफिननाय जायो आरोखि सिगां बिनि सिगां खेबसे खाराय गैयो आरोखि दुब्लिखौहाय आ दुब्लिखौ नायगिरनानै बिनि उनाव खेबसे ओरैनो हालौ एवबावो आरोखि ओमफ्राय नेक्स फाइनाल खनथाम हालेवनाय जायो आरोखि गायनि सिगां हाखौहाय
औ
दा जों जोंनो बेबायदि खालामो आरोखि मास मोनथाम मोन बिनि उनाव बिदिनो माइना फिथाइया ओंखारहांगोन बिदिनो अक्टबर नभेम्बर डिसेम्बर बिदि समावहाय बांसिन जायना सिगां गायदों बे हायनो दासिम मोनसिगोन आरो खि
औ नंगौ नोंथां
दा बे बिदि खालामो दा नोंथां माइनि माइ माइनि अनगायै
अ जोंनि साइदावहाय जोंनि साइडआवहाय दायो अ माइनि अनगायै जोङो दायो खांख्रिखला इदि मैथा फाथो जायखौ जों नारजि बानायो नङा होमबा नोंथां अ फाथ थो बेफोरखौ जोङो गायो। आरो ओ खुमब्रा बिदिनो जोङो ओ भिन्दि लेस्रा बेफोरखौ जोङो जा गायनानै दिनै जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ मा होननानै बुङो पटलबो सांनि पथलखौबो जों दिनै आथिखालाव गायो माने जानो थाखायबो जोङो गायो आरो बेखौ जोङो फाननाय लेभेलाव जोङो गाया माने गासैखौबो नआव गाव गाय गावगानिया गायनानै लायो आरो जोंनि औ जोंनिथिं फाननानै गायनाय होमबा जोबोद खम आरो नखराव जानो आन्थालस जोंनि साइडआव फ्राय गायनाय जायो आरो माने बिजनेस पारपसाव गायनायानो जाया रो जों आंनि नुनायाव मथे आरो माने नसे ननैया गायगोन खम बिबांनि गायो आरो दाथ जोंनि दुब्लि फोथाराव माइयानो आबुं जानानै दों ना बेनिखाय बे जोंनि साइडआव नांगौ रोखोमनि दा आबादखौ मावनाय जाया नआव नआव गावगाय बोरै हायाव जि एसे दोङो बे आबाद बेखौनोमावनाय जायो आरो दायो जोंनिया माइजोंनो फुरा जोंनि दुब्लिारिया बुं फजोबना दोङो दायो। औ आरो जों जो माइनि अनगायैबो जोङो मेसें बोथोराव गायो। जेरै जोङो आलु बेफोरखौ पद मद टर लोगोसे जोङो ओइ जुखाम होनना बुङो जायखौ माखाय नङा होमबा? बेनिफ्राय ओमफ्राय बेसर फैयो जोङो बिदिनो तरमुस बानलु बेफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव मावनाय जायो आरो
औ
नोंथांमोननि साइडआवहाय मेसें बो फोथाराव मा मा आबादखौ ओरैनो गायो नोंथांमोननि साइडआव खोनादोंना नोंथां? मेसें बोथोरावहाय मा मा आबादखौ गायो?
औ जोंनिजोंना औ जोंनिजों बिदिनो माइनि अनगायै गुबुन गुबुन सोरबा मानसिफ्रा माइ औ खोनागासिनो।
औ खोनादों।
औ औ जोंनियावहाय मेसेंआवहाय लोगोसे माइखौबो फिन गायो। खाय खायसे मानसिया बेनिफ्राय बेसरनिफ्राय सिबि ओंखारबाय ओमफ्राय सबाय थाबाय सबाय थाबाय जे
औ
बांसिन बाय बेसरा औ बेसर। सिबिं थाबाय औ ओमफ्राय ओरैहाय आलु थाबाय मावनाय जायो आरोखि ओरै ओ। लोगोसे बेनि अनगा नैबे दैज्लां बोथ दैज्लांआवबो दैज्लांआवबो माइनि अनगा फाथोखौबो बिराद मानसिया मावो आरोखि औ दैज्लांनि सिगां माइ माइ गायनायनि सिगांं बांसिनानो दानि नैबे दानि बरथ'मानाव ओ जुखामखौबो गायनाय नुनो मोनसै बिरादनो औ औ दा नोंथांमोननि मा मावनाय जायो
औ खोनादों
औ
बेनिफ्राय आं नोंथांनियाव मोनसे खोथाखौ सोंनो सानदों जेने जों खोनादो मा होनदो नोंथां हेलौ
हेलौ खोनादों ना नोंथाङा
जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव जोङो ओ मेसें बोथोराव नों नोंथाङा बुंलांनाय बायसानो बिदिया जुखाम जोंङो जु खाम जेरै सबाय बिथिं मा होनो बेसर बेफोरखौ जोङो बांसिन मावनाय जायो जोंनि सायावहाय आरो गुबुन आबादखौ बांद्राय मावनाय जायो आरो जानो आन्था गावनो गावगायनि न'आव न'खरनि आनथा मावनाय जायो आरो ओम जोङो जेनेबा आथिखालाव जोङो आबादारिफोरा जोबोर माने दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादखौल' माने बांसिन गोसो होयो मेसें बोथोराव जोंनियाव एसे एनैया माइ गायो मेसेंनि माइखौ जायखौ जोङो सनारि ना मा होनना बुङो। औ बे आबादखौ एसे खम बिबांनि मावो आरो जोंनि सायावहाय माने टु पारसेन मानसियाल' जैनेबा त्रि पारसेन मानसियाल' बेखौ आबाद खौ मावनाय जायो आरो आरो बे मेसेंनि आबादखौ माइ आबादखौ बाखिथ' जोङो गोरान खेथि जेनेबा नोंथाङा बुंलांबाय आलु मथर बेफोर बेफोरखौ मावनाया जोंनियाव जायो जोंनिया आरो नोंथांमोननियावहाय आरो मेसेङाव बोरैहाय आबादखौ दोनबा बोरैहाय नांगौ रोखोमनि दै दिहुनो नोंसमोननि साइडआव बोरै सिलौ फबनानै दै दिहुनो ना बेजोंनो अखानि दैखौ जोङो अखानि दैखौ जों मेसेंआवथ' मोननाय
औ
नोंसोरनि साइडआव सिलु फबनानै दै दिहुनो ना
औ औ औ औ
औ